खोनथानो मोनासै माथो नों
आं खोनानाय मोनदों नोंथांनिखौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों नोंथां। हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों औ। खोनादों नोंथां मामोन।
ए खोनाबाय नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय। मा खालामगासिनो दं नोंथां? अ होमबा नोंथां ओमफ्राय सानसेनि जा ज मा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जानो जोङा नारजिजों अमा बेदर मोनलै नोंथां।
बाब माथो नोंथाङा इयु सालायानो बार दावलायनायसो मोनबाय आं नोंथां खोनानानै दे नोंथां ओंथिखौ।
गोथाव बर'फोरनि ओंख्रिना नोंथां दराद गोथाव ओंख्रिय आर ना टपिकआ बुंदो दे नोंथाङा मानो टपिक
टपिकआथ' नोंथां नैबेसिमोन जे जोंहा दानि जुगाव निसा बाहायनायनि इफेकआ जोंनि सुबुंफोरनियाव माबायदि खहा खालामदों बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
दे नोंथाङा बिदियाव फोरमायलांलाय।
औ दे बिदिब्ला आं फोरमायसै नोंथां। जोंहा बिदिनो निसा जिराद लानायावहाय जोंहा बिदिनो। मा होनो बिदिनो गोबां खहा जानाय सुबुंफोरनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। निसा जिराबनि गेजेरजोंनो मा होनो जोंहा आथिखालनि जुगाव बा दानि। जुगाव बिदिनो गोबां। निसा जिरादजों जे गथ'फोरा आथिखालनि नुवा बिदि निसा जिराद लानायखौ जोङो गोबां नुनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव बिदिनो गोबां गोहोम खौ गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोन मानो होना फार्स्टआवनो जोंहा गोहोम गो गोग्लैदों होनबा फरायनाय बा सोलोंथाइ लानायाव बा सेकेणडा जाहैबाय जोंना बिदिनो मा होनो सोलोंथाइ लानाय बा बिदिनो गियान लानाय। बिनो मा होनबावो जोंहा बिदिनो निसा जिरादखौ जोङो लायोब्ला मा होनो। गोबां बेराम बेमार आजारफोराव जोंङो गोग्लैनो हागौ बा जोंहा बिदिनो न'खर बो गोबां बिदिनो एना एनिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन मानोना जोंहा बिदिनो मा होनो जाय न'खराव बेयावहाय जुमाय लोङा बैफोर सुबुंफोरा बिदि जौ लोंनायफोरखौबो बा निसा जिराद लानायफोरखौबो नायनो हाया। जायनि जाहोनाव बै सासे सुबा न'खरनि सासे सुबुा बिदिनो माब्लाबा समाव मानिबा दुखु बा माब्लाबा सम समाव बिदिनो लोगोफोरनि माबा नारसिनथायावहाय बिदिनो लोंनानै फैयोब्ला बिदिनो हायो न'खराव जै बै लोङैफोरेर लोंफेरि सुबुङा लोंनानै जे न'आव मोनथिजालायनाय लोङोब्ला। बिदिनो गोबां मा होनो एनि जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। बा जोङो बिदिनो गोबां मा होनो नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां। आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो फ्राय जोंहा सुबुंफोरखौ जोङो दानि जुगावहाय बिदि मानि साजिनाय सा जिराद लानायखौ जों नुनो मोनो जेरैसा जिरादाबबो बिदिनो गोबां रो जेरै ज जानाय लोंनाय सोबनाय बा बिदिनो मा होनो। थुनाय बेफोरबायदि आरो नांथों जोंहा थुनायखौ होनोब्ला जोंहा बिदिनो फार्स्टआव जोङो मोनो। द्राग्स दड्राग्सखौ जों थानाय थैफोर बैफोर मा जागोन गोसोम जानो हमो। हगोन आरोना मैला जानो हमगोन आरो जों थैफ्रा मा होनो आरोबाव जोंहा जानायनियाव होनबा जेरै थांखु
औ।
सिखर बा गुटखा बा गय बेबायदिखौ जोङो बिदिनो बांद्राय जों आं फार्स्टआवनो होनोसै गय ए बा सिकरफोरनि मामलायाव जोङो बेफोरखौ जाबाय थायोब्ला बिदिनो मा होनो गोबां बेमार जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन बा जोंहा बिदिनो गोबां देहायाव बिदिनो मा होनो अन्थाइफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन बा जोङो बिदिनो गोबां खुगाफोराव सिटरफोरबा बिदिनो केन्सार बेराम जादों जोङो नुनो मोनगोन आरोबा जो मा होनो बिदिनो जानाय फोरजों बिदिनो गोबां बेराम आजारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो मा होनो सोबनायखौ होनोब्ला नोङो बिदिनो जोंनि ममाव थानाय जे बिखाफोर बा समफ्ल'फोर बा बिदिनो जोंनि किडनिकफोर बैफोर सोबनाय जोङो बिदिनो सानफ्रामबो बिदिनो। बांद्रायनिबो बांद्राय बांद्रायानिफ्राय बांद्राय बेफोर गिदिर सिबिफोर बा निसोर जिरादफोरखौ सोब्बाय थायोब्ला बा लाबाय थायोब्ला जोंहा बिदिनो मा होनो बेफोर समफ्ल'फोरा लासैनो गोसोम जालांनानै बा गुदुं गुदुं जायोनानै। जों बिसा जुस्रा मखौ जुस
बेार जानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो लास्टआव मा जाहैगोन होनदों बेफोर बेमारफोरखौ मा होनो फाहामनो हाया। जो थैलांनायखौबो जों नुनो मोनगोन आरो फ्राय जोङो दानि जुगावहाय नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां निसा जिरादखौ जोङो नुनो मोनबाय जाय निसा जिराद बिनि खबराव जोङो नुनो मोनखायो बेफोर बुस्थुफोरखौ लाबा ओरै जायो बेफोर बुस्थुफोरखौ लाबा ओर जायो ना आथिखालनि जुगाव जे सुबुंफोरा बैफोरखौ नुब्लाबो मा होनो बिदिनो गोबां निसा जिरादखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मा होनबावो जोंहा सोब नायजों लोगोसे जोंनि मेलेमफोरावबो बिदिनो गोबां मा होनो खेल नुनो मोनगोन जेरै ब्रइेननि केन्सारफोर बा बि केन्सारफोर बा थै गावाबालाबायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों सोबनाय जानायफोरजों सोलोंथाइ लानाय समाव जों बिदिनो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां
मा होनबावो जोंङ बिदिनो गोबां बिमार आरो जोङो मा होनो जों गोबां आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां सुबुंफोराारि बरायफुबाय थानाय सुबुंफोरा बैफोरा मा होनो जे निसा लाबाय थानाय बुस्थुफोरबो जोंहाय मा होनदों गोबां गोग्लैसोनायखौ जोङो नुनो मोनो मबा जोङो बिनो गोबां सुबुंफोरखौ मनायनि साजिर जों बेमार जानाय बा थैलांनायखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगावहाय जोङो बेफोरबायदि थासारिफोरखौनो माने बा बिदि बेफोरबादि बाहायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंङो मा होनबावदों जाहा बिदिनो बेनिखायनो जोङो जे निसारि जिरोदाव लिरनानै थाखानाय जे हांखोफोर बा अरथफोर बेफोरखौ जोङो नायै हयै दानि दायो लानांगौ आरोना नोंथां आरो मा होनबावो जोंहा दानि जुगावहाय बिदिनो फ्राय जोङो मा होनबावो सुबुंफोरखौ बां सिन बांसिन सुबुंफोरखौबो जोङो मा होनो बि जायखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो बिदिनो गोबां फ्राय जोङो सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनबावो आरोना जिरादजोंनो मा होनबावो जोंहा निसा जिरादनि गेजेरजोंनो गोबां फरायफुबबाय थानाय जे सुबुंफोर बैफोरा बिदिनो गोबां गोस्थ जालांनायखौ जों मा होनबावो जोङो बिनो गोबां सुबुंफोरखौ मा होनबावो जोंहा जे फरायनाय समाव जे सोबनाय जानायफोरजोंनो बिदिनो गोबां नस्थ जानाय जे लेखाफोर दा जोंहा बिदिनो गोबां दामि दामिनि निसाफोर जेरै ड्राग्स बा बिफोरनो मा होनबावो गानजाफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोब्ला नायोब्ला बेफोरजोंनो गोबां बेराम फोर आजार जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जोङो नुनो मोनबावगोन जे मा होनो बेफोर निसा जिनादफोरखौ लाबाय थायोब्लाबो जों न'खराव थानाय जे सम्पतिफोर बेफोरो गासैबो जोबलांजोबनो हमगोन दानि जुगावहायो जोङो बेफोरनो बेफोरबायदि बे औ निसा जिरा बेफोरखौ निसा जिराफोरनिफ्राय मानना दानि जुगाव गोजान थानांगौ मानोना बैफोरनि निसा जिरादफोरा गावसिनि जों न'खर थुलुंलांनाय बा बिदिनो मा होनो गावसिनि देहायावबो बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन हागोन आं नोंथांसिम फोरमायनोस निसा जिरादाथ बुंनो थाङोब्ला नोंथां दानि जुगाव जोंनि स्टुडेन्टफोरखौनो गोबां खहा खालामबोगासिनो दं आरो खालामलांगासिनो दं आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि दानि फरायसाफोरा एबा स्टुदेन्टफोरा आं खोब नुनो मोन्दों आंनि लोगोफोरखौनो गोबां निसा जिराद लायो आरो क्लासफोराव गोदाव सोरावैनो बिदिनो
निसा जिराद लानानै मोजां क्लास खालामा आरो निसा जिरादजों गोग्लैसोना थानानै क्लास खालामा बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनदों आरो न'खरावबो सोरबा बोराइ बेन्थआ बांद्राय निसा जिराद लानानै एबा जुमायफोर लोंनानै जों न'खराव दावराव दावसि बा खैफोद आफोदफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फैसा थाखाफोरनि आंखालावबो जोंनि निसा जिरादा गोबां हेंथा होबोगासिनो दं आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायाददि निसा जिराद बायनायनि थाखायनो सोरबा एसे एनै गैजारोङै नखराव जोंहा दावराव दावसि जानायखौ जों नुबोयो मानो होनोब्ला निसा जिराद बायनो थाखाय जोंहा बिसोरैसा गैयिनि जाउनाव न'खरनि देबसि देबब्ला साराय खोस्लि फान्नायखौ जों नुनो मोनदों
मानो होनोब्ला बिसोरनि थाखाय निसा जिरादा मोनसे हुदा जानानै थाबाय आरो बेसोरखौ बिसोरो बेखौ सानफ्रामबो मोनाबा बिसोरो माबा मोनसे आंखाल जानाय बादि जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि जाउनावनो बिसोरो न'खराव दावराव दावसि एबा थाखा फैसानि सानफ्रोमबोनि दावरावखौ जों नुनायखौ बिदिखौ नुनो मोनो
ज
आरो फरायसाफोरखौबो गोबां गोहोम खोख्लैबोगासिनो दं दानि जुगावथ' जों गोबांखौनो नुनो मोनो अबेबा सापारबारि सिङाव बबेबा दंफां बारि सिङाव बबेबा हाथाय बाजारनि खना खनला जुमाय लोंनाय बबावबा गान्जा सोबखुमानाय बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दा नोंथांनिसा जिरादानो जोंनि बर' माहारिखौबो गोदोनि ओमफ्रायनो दासिमाव जाख्लब जाख्ल'बोगासिनो दं आरो जालांगासिनो दं होननायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा अ दा बेबादिनोसै नोंथां जोंनि निसा जिरादा सुबुं माहारियाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो बिनि थाखायनो जोंहा निसा जिरादखौ फोजोबस्रांनाय एबा निसा जिराद बाहायनायखौ जों हमथानायनि माखासे राहाफोरखौ लानो हायो आरोना नोंथां जोंहा एफा एनै बयबो जा एसे गोरों मानसिफोर दं ओंखारलायनानै जोंहा खना खनला जुमाय लुम लोंखुमाग्रा एबा गान्जा हारिफोर सोबखुमाग्राफोरखौ जोङो एसे होबथानांगौ आरो होला एसे खालामनांगौ आरो नोंथां आरो दखानारिफोराव नि साजिराद फाननायखौ जोङो खोबथानांसिगौ आरो दखाननिफोरखौ जों फानांआ होननानै खोन्थानांसिगौ आरो ना नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जायै जायै जोंहा जानानै थांबाय नुथांजों रायल्लायनानै आं जोबोद गोजोननायखौ मोनदों औ नोंथाङा ओमफ्राय खबरफोराथ' मोजाङानो दा नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायसै आरोना बिस